हेल' हेलौ।
खोनादो ना?
खोनादोंना?
औ खोनाबाय दे खोनाबाय
अ अ मा खालामगासिनो
औ दङ ओरैनो जिरायनानै दं नै न'आवनो
अ नोंथाङा फ्रिना?
औ फ्रि सावराय जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो हरदोंमोन आरो।
औ दे दे सावरायनो हागो
औ आयदाया बेनो माने गामियारि आरो सोहोर नोंथाङा गामियारि आरो सोहोर होनोबा मा सानो बिनि बागाव एसे बागै एसे फोरमायना होदो?
नोंगौ गामियारि होनोब्ला सुबुंफ्रा माखासे सोहोरनिजों माने मिलायनो हानाय नङा बा मिलायनाय मोना। माने गामियाव जों गोबां माने बिदिनो थानाय जायो बायदि जों जेरै जानाय लोंनाय बायदि माने न'खरफोरावनो जोङो माने फुख्रिफोर थायोबाथ'
औ।
अ बागान बिल जों ना हमनोबो हा बा सोरबा सासे सानैफोरा माने न'आवबो सोहोरावबो माने खालामनानै लायो अब्लाबो जों माने सोहोराव नांगौ बैदि बेसादफोरखौ जोङो जानो लुबैयो ब्लाबो जों नाथाय जोङो गामियारि होनोब्ला जों माखासे गामिनि राव कारचाल माखासे बायदि बिथिंफोरा माने बेलेग बेलेग जायो बा बेलेग बेलेग जायो ल्बाबो माने गामिफ्राव गोबां सोलायनाय फैयो बा जोङो गुबुन जायगायाव थाहैयोब्ला थाय माखासे जोङो मालाबा समाव माने गामिखौ गोसोखांहरो बा जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्लाथाय माखासे सुबुंफोरजों माने गोरोबहैनोबो माखासे गोबाव सम लायो गोरोबहै फानो थाखायबो जोङो आरो गामियाव फैफिन लायोब्ला बिदिनो जों गामिनि सु सुबुंफोरजोंबो गोरोबना थानो थाखाय जोङो माखासे बिदिनो गोरोबना थानांगौ जायो बा जोङो गामियाव माबायदै थायो गामियाव माबायदि जायो गामिनि सुबुंफोरा माबायदि थानायफोरा माबायदि खालामो बा मा खामानि मावो जोङो बैफोरखौ माने मोनजोबो गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय जों जेब्ला सोहोरनिफ्राय फैयोब्लाथाय ‌। जों सोहोर होननानै बुंब्ला जों मा माखासे सोहोराव गोबां गारि गुराखौ जों मोननो थांगोन गोबां जोङो माखासे मानसि दुमसि दि जों फैनाय थांलाय फैलायखौ जोङो नायनो बा जोङो नुनो मोनबाय बा जोङो सोहोराव माबायदि थासारिफोरा बांसिनै थायो जायोबा माबायदि जोङो सुबुंफोरा बांसिन सोहोराव थायो बा जोङो नुनो मोनो जे जोंनियाव माने बांसिनै थाखा फैसा थानाय बा साख्रि बांसिनै सोहोराव थायोबा सोहोराव हा लानानै माने थानो हायो। नाथाय गामियारिनि बि बिथिङाव जोङो नायोब्ला जोङो बेखौ बुंनांगोन जोङो गामियारिनि सुबुंफ्रा गामियावनो था थानानै मोजां मोनो गामिनि माखासे आब-गामियाव थानानै आबाद मावो जेरै माइ आबाद बिदिनो बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनानै गामियाव थायो बा गामियाव थानानै जो मोजां मोनो। बिदिनो मालाबा समाव माने गामिनि सुबुंफोराबो जो जुदि जौ आ थाखा फैसा जायोब्ला सोहोराव थांहैयो बा हाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जों नुनो बुंनांगोन बा जोङो फोरमायनांगोन बा जोङो मिथिनांगोन बा गामि आरो सोहोर गोबां फारागथि दं'बा जोङो फारागखौ नुबोदों।
औ
बुंनो थाङोब्ला बिदिनो नोंथांमोनाव थाहैनाय गामिनि थासारिफोरा माबादि गामियाव जोङो मा मा खालामो गामिनि सुबुं फोरा मा मा बायदियाव बिस्थ' थायोबा जोङो मा मा खालामनानै थायो बैफोरखौ जोङो मोनथिजोबो। नाथाय जोङो सोहोरखौ जोङो सानहरोब्ला जोङो सोहोरनि माखासे बारहावा मालाबासोबो जों गारिनि गारिनि बांसिन सोदोबफोरखौ खोनायो। मालाबा समाव जोङो माखासे ओ बायदि माबाफोरखौबो जों खोनानो मोननाय जायो जाथायफोरखौबो जों खोनानो मोननाय जायो। मालाबा समाव बिदिनो बायदि बायदि मैया जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बा जों गामियारि थासारिफोरावबो मालाबा एकखनब्ला जोङो सोहोरनि आरो गामिनि खौबो जों माखासे बेफोरखौबो नुनाय जायो। ओ जोङो सोहोरखौ जोङो बांसिनै सुबुंफोरा मोजां मोनो बा जोङो मोजां मोनो। नाथाय बा गामियाव थानाय सुबुंफोराबो गामिखौ मोजां मोनो बा सोहोराव बांसिनै ओ गारिफोरखौ नुयो बिदिनो माखासे गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। बा जोङो मिथिनोबो मोननाय जायो बा जोङो सोहोराव थायोब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा गोबां सोलिलाङो बा जोङो सोहोरनि माखासे बायदि माबाफोरखौ नुयोब्ला माखासे सोमखोर समायनाफोरखौ जों नुयोब्ला मालाबा समाव जोंनि गोसोफोराबो सैलायलाङो। जुदि जों गामिनिफ्राय थांनानै जों जुदि सोहोराव थाङो। माखासे गोबाव सान थाहैयो। जेरै मास मोनसे मास मोननै थायोब्लाथाय जों माखासे ओ गामिनिफ्राय जोंनि साननाय हनाया सोलायहैयोबा जोङो सोहोराव थाबाय थानो गोसो जायो। जों जुदि गामिनि जों जुदि सोहोरनिफ्राय गामियाव फैफिनोमो-फैफिनोब्लाथाय गामिखौ गोबां माने बोरैबा नुगोनबा जोङो थानो सुखुयि मोनगोन अब्लानो जों बैफोरखौ जोङो माने थानो सुखुयैब्लाबो जों जा माखासे सप्ताहनि सप्ताहाम थायोब्ला गामियाव सोहोरनिफ्राय जों जुदि गामिनिफ्राय फिन गामियाव फैफिनोब्लाथाय माने सप्तासे सप्तानै थानानै जोङो गोसोखौ माने मोजां खालामफिननो हानांगोन बा जोङो थानांगोन आरो जुदि जों गामिनि सुबुं नालाय गामियावनो थानांगोनबा जों सोहोराव माखासे खामानिनि थाखाय जों मालाबा समाव थाङो अब्लाबो जों बैफोरखौ माने
मालाबा समाव गोसोफोरा सोलायहैनायनि जाहोनाव माने थानो सुखुया जायो। अब्लाबो जोङो माने बैखौ माने जोङो न'आव फैफिननाय समाव जों माखासे थानो सुखुवब्लाबो जोङो गोबां माने सम बारहोनानै माखासे खामानिफोराव मुखुब जानानै जों थानो हायो बा जोङो थानांगौ जायो।
औ
जोङो माखासे सोहोरफ्राव जों गोबां सुबुंफोरखौ थानायखौ जों नुयो जेरै जों सोहोर बा जोङो माखासे सोरबा फरायसाफोराबो सोहोराव थाहैनानै फरायहैनाय माखासे मा होनो गोबां लाइमोनफोराबो सोहोराव थानानै गावनि माने थांनानै थानायनि जिउआव मोनसे मोजां राहा दिहुननो थाखाय खामानि मावहोनायखौ नुयो आरो नोंथां। नोंथाङाबा एसे फोरमायदो बिनि बागै एसे नोंथां
औ गामि आरो सोहोरनि फाराग औ औ गारि-गामि आरो सोहोरनि फारागा बेनो नोंथां माने ओ सोहोरफोराव गोबां गारि मथर बांनायनि थाखाय माने बिनि आबहावाया एसे गुबुंले जालांनो हमो माने सोर ओनसोलफ्राव एसे अखा माबाफोर हानायाबो एसे खम जालांनो हमो ओमफ्राय गामि ओनसोलाव एसे बांसिन जायो आरो।
माने बेफ्राव इनभाइरनमेन्टआ एसे गाज्रि जानायनि जाहोनाव बेफोर जायो नामाथाय ओमफ्राय बिदिनो सोहोराव थाग्रा गथ' बाखायाबो एसे नोरजि जानायखौ नुनो मोनो माने बिसोरो न' सिङाव हाबसं हाबसन थानानै बिदिनो मबाइल टिभि बायदिसिना नायनानै माने गेलेनाय बिथिङाव एसे खम नालाय बेनि थाखायनो माने आङो गामि सोहोरनिख्रुइ गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरखौ माने ओ गोख्रोंसिन नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
माने बिसोरो बांद्राय मानसिजोंबो इदिनो सावरायनो मोनला नालाय आरो गामिनि बारहावाया गुबुन जायो सोरनि बारहावाया गुबुन जायो माने बिसोर बिसोरनि साननाय आ रो सोहोराव थाग्रानि साननाय आरो गामियाव थाग्रा गथ'नि साननाया एसेबाबो आलादा जायो आरो। सोहोराव थाग्रा गथ'आ ओ बांद्राय बुजिख'नो हायै बायदि नुहरो आङो ओमफ्राय गामियाव थाग्रा गथ'आ एसे थाब बुजिनाय बायदि नुहरो आरो माने गाव गावखौ एसे हमदांनो हानाय जायो बिसोरो माने मा होनांगोन बेखौ बिमा बिफानि सायाव एसे उदां जानायखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनो ओमफ्राय गामियावबा बेबायदिखौ नुनो मोना। नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंथारगौ।
औ ओमफ्राय बिसोरो माने खेलाफोरबो बांद्राय गेलेया आरो। ओमफ्राय जोंहाथ' गामि ओनसोलनि होनबाथाय जाय गथ'आ ओ माने गोदो गोदाय बो मोनसे बाथ्रा दंखायोमोन जाय गथ'आ मालायनि बारि बागानाव फिथाइ सामथाय खावनानै जानो हाया बे गथ'आ माने राफोद सुलथुग जानाया जाहैदों। बेनिखायनो गामियाव थाग्रा गथ'आ ओ बिदिनो ओरैबा ओरै खारनाय गेलेयो ओमफ्राय बारनाय गेलेयो बिदिनो बल गेलेयो फुटबल गेलेयो। ओमफफ्राय नाथाय सोहोरनि गथ' माखाया बांद्राय बिदि गेलेया माने बिसोरो मबाइल गेमजोंनो थानायखौ नुनो मोनो आरो न' सिङाव हाबसोनानै। नोंथाङा एसे फोरमायना हबावदो सोहोरारि गामिनि बागै।
औ नंगौ जों जुदि बिदिनो नोंथाङा फोरमायखाबाययानो गामियाव गोबां गारि गुरा खानायनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जायो बा आबहावाफोरा मोजां जाया। सोहोरनिया बांसिनानो ओ माखासे जायगाफोराबो जेरै दाखोर जाला थानायफोरा माने गोबां आब'ह गुब गुबुंले खालामो बा माने सोहोरनि सुबुं सुबुंफोरा माने बांसिनानो दाखोर दालाफोरखौ लामाफोराव गारो बा दैखरफोराव गारनायनि जाहोन होननाव गोबां माने माने मोजां आ हौवाया सोमजिनाय नङाबा गाज्रि गेसाव गेसाव मोनामनायफोरा सोमजियो माने जोङो नुनो मोनबोदों।
जोङो बिदिनो माखासे समाव माने सोहोराव थाङोब्लाथाय बैफोरखौ नुयो बा जोङो गोबां सानोदि सोहोराव मानो बा खाथि खालानि दैखरफोराव मानो बि बिदि गारनानै दोनो बा बिदि गारनानै दोनाब्लाथाय सोहोरा गोबां मोजां जागौमोन। बा मोजांनि थाखाय बा जोङो साब सिखोन औ साब सिखोन खालामोब्लाथाय जोंनि थाखायबो मोजां जागौमोन बा जोङो मोजां नुगौमोन होननानै सानो आरो आं सानो माने सै सुबुंफोरखौ जों जेब्ला सोहोराव थानानै माखासे खामानि मावनो थाङो बैफोरखौ माने खाथि खालानि सोहोरनि खाथि खालानि दैखरफोराव माने हाखरफोराव जोङो जाबोरफोरखौ गारनाङा। मानो होनोब्ला जोङो बेयाय जाबोर होरि गारोब्लाथाय गोबां आबहावाया गुबुंले जागोन जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा बेमार आजार जानाय बा माखासे ओ थासारिजों गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आंनि साननाय मथ थेब्ला नोंथां माने जोङो बेफोरखौ गारनाङा बेफोरखौ गारालासिनो जोङो मोनसे मोजां जायगायाव गारनांगौ बा जोङो मोनसे मोजां जायगा गारनायनि जायगा बनायना दोनख दोनखानांगौ। बा जोङो बेनि थाखाय मोनसे आयेन हिसाबै खालामना हायोब्ला जोङो मोजां जागोन होननानै आं सा सानो आरो नोंथां।
औ।
अब्ला नोंथां जोंथ' दिनैयो गोबां बाथ्रा जों सावरायनाय जाबाय बा जोङो मिथ थिनो मोनबाय जा मिथिनो मोनबाय सोहोरनि आरो गामियारिनि थासारिनि सायाव जोंथ' सावरायबायानो नोंथां अब्ला दिनैनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ना नोंथां।
औ नोंथां दे औ।
औ दे।